औ हेल' नोंथां
औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ औ खोनादों नोंथां।
औ औ ओ थोंजोङै जोङो आयदायाव आवगायनोसै होनबा।
औ औ जागोन दे।
जों दा नोंथाङा सम दङब्लाथाय दसे दाउ अमा फिसिनानै फालांगियारि बिथिङै ओ जोङो माबोरैहाय आवगायनो हागोन बेनि सोमोन्दै सावरायनो नागिरदों।
औ जागोन दे सावरायजागोन नोंथां।
औ ओ नोंथाङाथ' मिथिखायोयानो जे जोंनि हारिया गोदोनिफ्रायनो ओ दाउ अमा फिसिनानै न'खर संसारखौ दैदेनबोदों ओ बा बेफोरबायदिनो गावनि नांगौ जिरादफोरखौ आरजिनानै लाबोदों। ओ दे बेजों लोगोस आथिखालनि बिथिङाव नायनो थाङोब्ला दाउ अमा फिसिनायखौ माखासे ओ दोरोङारि बा न'खर संसार दैदेननाय ओ खौ लाखिनानैनो ओ मोनसे गुवार नोजोरजों नायनो हायो नामा बा फालांगियारि बिथिंजों नायनो हायो नामा बेखौ नोजोर होनानै थाङोब्ला ओ आं नुयो होनो हायो मानोना जों जेब्ला ओ दाउखौ गोबां बिबांनि फिसियो बा बेफोरबायदिनो गोबां दाउ फिसियो अब्ला बेखौ ओ जोलै बांहोनायजों लोगोसे माखासे ओ लकेल दाउफोरनो आथिखालावथ' लकेल दाउआ जोबोर ओ बेसेन जादोंना बे सेन बांबोगासिनो दा बेफोरखौ जोङो गोबां बिबांनि फिसियोब्लाथाय बेजों लोगोसे ओ फालांगि मावनो हायो बेखौ जोङो फालांगि मावनानै रां आरजिनो हायो दा बेफोरबायदि खामानिखौ ओ दा अलरेडि गोबां गोबां गोबां सुबुंफोरा मावगासिनो नों थाङा जेब्ला ओ निउसफोर खौ ब्ला निउसफोरखौ नायगोन बा जों जेब्ला निउसफोरखौ नायगोन बेफोरबायदि निउसखौ मोननो हायो बेजों लोगोसे जोङो अमा फिसिनाय अमा फिसिनायाबो जोंनि ओ गोदान नङा बियो ओ गोदोनिफ्रायनो सोलिबो बाय दं माफा मानै लादोंमोन गोदो ना थाय आथिखालाव ओ नायनो थाङोब्ला इन्डास्ट्रि खुलिलायनानै फार्म खुलिलायनानै बेफोरखौ फिसिनायखौ नुनो मोनो दा बेफोरखौ गुबुन ओ जोंनि रायजोआवल' नङा गुबुन गुबुन रायजोआवबो एक्सपर्ट खालामनायखौ जों मोननो हायो दा बेफोरखौ गोबां बिबांनि फिसिनायजों जोङो ओ गोबां रां आरजिनानै बेफोरखौ एक्सपर्ट खालामोबा जोङो रां आरजिनो हायो आरो बेजों लोगोसे ओ रांखावरि बिथिङावबो ओ गोबां ओ रां आरजिनो हायो बेजों लोगोसे ओ जेब्ला नायगोन नोंथाङा ओ खम ओ दाउखौ फिसियोब्ला बांद्राय एसेबां जोथोन लानांगौनि खोथा थाया नाथाय अमायाव एसे जोथोन लानांगौ जाहैयो मानो ना अमानि ओ आदारनिफ्राय लानानै बेफोरबायदिनो ओ जोथोन लानांगौ जाहैयो अमायाव एसे इदिनो मेदिसिनफोरबो उम मेदिसिनफोरनिबो खोथा थायो दा ओ नोंथांनि बादि ब्ला माबाफोर आइदियाफोर दं नामा एसे सेयार खालामनो नोंथाङा?
औ औ फोरमायजागोन ओ आंङो गिबियावनो दाउ फिसिनायनि सोमोन्दै फोरमायग्रोनोसै एसे। जा हायो आरो ना आंनिफ्राय जा मोनदांथि दङ औ माने जोङो गिबियावनो जोङो लकेल दाउआथ' जोंनि न'खरावनो थाखाजोबो। माने जोङो इदिनो गुबुननिफ्राय लाबोआलासिनो आरोना जोङो माने ओ माथाम बा मा ब्रै बिमाखौ जोङो फार्स्टआवहाय ओ गहोनानै आरो ना भिजा होनानै माने बेजोंनो जोङो आरामनो आरजिलांनो हायो आरो ना। औ माने ओ गुबुननिफ्राय लाबोआलासिनो जोङो आरो बेखौ जेब्ला जोङो एसे दावदैनि फ्राय ओंखारबोयो आरो ना। बे समाव माने जोङो मोजा मोजाङै जोथोनै लानांगोन आरो ना नोंथां। बे समाव माने नोङो ओ माइरंफोरखौ होआलासिनो बा माइखौफोरखौ होआलासिनो माने एंखुरफोरखौ जाहोनानै जेब्लानाखि बिसोरो ओ मास मोनसे फोर जायो ना नै बिसिमाव माने मोजाङै जोङो जोथोन लाग्रोनांगोन आरोना।
औ औ नंगौ नोंथां औ नंगौ।
ओ माबा दाउ बिमायावहाय नोङो दसथा खरै खमखौनो होनबाय आरोना नोंथां आङो। दसथा खरैहाय फिसा जायोब्लाबो माने जोङो फनसासथाखौ जों मोननो हागोन ना नोंथां। बे फन्सासथ दाउ नो बेवहाय जोङो ओ जोबो थागोन माबाबो थागोन माब्लाबो दाउलाबो थागोन। जोंना दाउआ लकेल दाउआ जोंनिया जाखिनि दाउला दाउना बेफोरखौ जोङो माने जेब्लानाखि बिसोरो मास मोनथाम बा मोनब्रै जायोना अब्ला जोङो माने बिसोर खौ खासि खालामनानै दोननांगोन आरो ना नोंथां। आरो जाखिनि दाउजो बेफोरखौ जोङो जाथे गोदान गोदान जोलै जाहोनो थाखाय जोङो
औ नंगौ नोंथां औ।
आरो जोङो गिबियावनो मा मावग्रोनांगोन जोङो बारि बा माबा मोनसे ओ जोंनि न'खौ आरोना जाखि जायगायाव जों दाउआ थायो बेखौ नोङो मोजाङै सोंथेनो हायाबा न' लुना होनो हायाब्लाबो जोङो खम खरसायावनो माने मुसारिथ' मोनोना दानिया खम बेसेनावनो हाथाय बाजाराव बेखौ माने जों मुसारिखौ सो थेना होग्रोनांगोन आरो ना गिबियावनो ओमफ्रायायो दाउ थानो थाखाय जोङो फिसा देरा मोनसे लुना होनांगौ ओ जोंना साननानै ला ओ दसथा दाउआ जेनेबा ओ खासि खालामना दोनोब्लाबो से बोसोराव माने जोङो से बोसोराव माने जोङो मासे दाउआवहाय जोङो केजियावहाय जोङो जिबाजौ गाहामसिम थांनाय जायो आरोना थां खासि दावा औ जोङो माने ओ बेखौ मोजाङै जोथोन लायोबा
औ औ औ खासिदाउआथ' जोबोर औ औ औ नंगौ नोंथाङा औ औ माने खासि दाउआथ' जोबोर मेजेम गोन जयो नालाय ज गो ज बिनि थाखायनो बेनो बेसेनबो बानाय जायो बांहैनाय जायो हेल' खोनादोंना नोंथाङा हेलौ खोनादोंना नोंथाङा? हेल' नोंथांनि रावखौ खोनाफैयाखै